औ औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा फ्रियैनो दंङा नोंथां
औ फ्रियैनो दङ नोंथां
नोंथां
औ खोनादोंना?
खोनादों ना औ नोंथाङ फैहैनो नों मा।
औ फ्रि नोंथां औ फ्रि नोंथां औ फ्रि।
ह
औ
नोंथांना एसे नेदा नेदा थद थुद जागासिनो नोंथां।
अ आंना नामा?
थां औ मोजांखोनायाखै जेनेबा औ अ जेनेबा नोंथांनिखौ दासो खोना ना जेनेबा दा फ्रियैनो दंबा जेनेबा
औ दङ फ्रियैनो दङ नोंथां
अ अ जेनेबा नोंथाङा फ्रियैनो जेनेबा आं बै बैसागु औ खोनाबाय नोंथां बैसागु फोरबो बे
औ
बे सायाव एसे नोंथांजों सावरायनायदोंमोन आरो नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादोंमोन
हेल नोंथां औ जेनेबा नोंथाङा।
नोंथां जेनेबा फोरमायनो हाग्रोदोंबा जेनेबा बैसागुनि बागै जेनेबा एसे नोंथाङा।
औ जागोन दे नोंथां औ जा बैसागुआ जोंनि। गाहाय फोरबो होननानै बुंजायो बर सुबुंफोरनि। ओ-बे बैसागु फोरबोखौ जोङो। ओ-बैसाग दान एबा एप्रिल मासाव। ओ-फालिनाय जायो आरो औ।
नंगौ
बैसागनि गिबि सानाव खोनादों दा?
औ खोनादों नोंथां।
औ बैसागनि गिबि दानाव। बैसागनि गिबि दानाव ओ-मोस मोसौ मोसौ बैसागु होनना मानिनाय जायो जेराव। ओ-जोङो मोस मोसौखौ ओ-थुखैयो बि-बेखौ जोङो ओ थुखैनानै बिसिनाव फो थुननानै थुनानै होयो बिसोरखौ ओ-गोदान औ ओ-जेनेबा लाव लाव फान्थाव ओ-गम बेफोरबायदिजों। ओ-इसोरखौ सबाय बिदिजों स सारनाय जायो आरो उ बैसागुखौ।
दैम जायो जेनेबा थुखिनलांबाय जेनेबा बेबायदिनो फुङाव नङा होमबा।
औ औ
दैमा ए फुख्रियाव बेबायदि
औ बैसागुखौ ओ जों।
बुंनाय नोंथां?
औ बैसागुखौ जोङो बरफोरा स्नि सानसिम फालिनाय जायो बेखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ ।
औ । बिदिनो ओ मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जेनेबा स्नि बे स्नि साननि थाखाय ओ बे जे जे मोसौ थुखैनायाव जि जि बुस्थुखौ होदोंमोन जेरै लाव फान्थाव ओ सबाय बेफोरखौ ओ जोङो स्नि साननि थाखाय जाया आरो । नङा औ बिनिफ्राय आरो उम बैसागुनि नैथि सानखौ बै मानसिनि बैसागु बुंनाय जायो जेराव। ओ-मानसिफोरा दुगैस्रां लोब बस्रां बे दिनाव ओ-गोदान दखना गामसा इफोरबायदि गाननानै ओ-गिदिरफोरनि ओ-मान गिदिरफोरखौ। खुलुमनाय जायो आर बिनिफ्राय ओ-आशिरबाद लानाय जायो औ।
औ बेबायदिनो जेनेबा। उन्दैफोरा जेनेबा गदिरफोरखौ जेनेबा खुलुमबाय बेबायदिनो। बोर, लाबाय उन, गेदेर फोराबो जेनेबा उन्दै फोरखौ बोर सस्रिबो बिदि नङा होमबा? मागोनि बैसागुनि एक थारिखाव नङा?
औ ।
नोंथांमोनजों ओरैनो जेनेबा बैसागुआव रंजायो ना नुजाया नोंथांमोना जेनबा आरोना? बेखौ एसे फोरमायनाहो नोंथाङा।
औ । बैसागुआव ओ बयबो रायजो राजा गथ' गथाय बोराइ बोराय बुरै, बयबो जयै रं जायो आरो ओ बिदिनो जयै ओ न'खर न'खर थांनानै जेनेबा ग्रुपफोर बिदि ग्रुप बानायनानै जेनेबा सेंग्रा सिख्लानि ग्रुप ओमफ्राय ओ बिहामजोनि ग्रुपनि
गामियाव औ बेबायदि औ नंगौ दे ।
बेफोरबायदि खा ओ ग्रुप बानायनानै न'खर न'खर हाबनानै ओ मागिनाय फोरबो जायो आरो ।
औ नंगौ नोंथां जोंनिथिंबो बेबायदिनो औ नों बेबायदिनो जेनेबा न'खराव हाबनानै जेनेबा मोसाखांनानै जेनेबा माइरं बा फैसा जि हरो बेखौनो लाबो नङा होमबा नोंथां?
औ ।
नोंथां मोनथिंबा जेनेबा ओरै नो माबायसा जेनेबा बेबायदि मागिनानै लाबनाय जेनेबा बेबायदिया
औ जेनेबा जोंनियाव इदि औ खोनादों नोंथां । जेनेबा जोंनियावथ' बिदि ओ माइरं माइरं बिदिखौ लाया आरो । उम फैसा लायो आरो ओमफ्राय फैसा फैसा लानायजों जेनेबा बैसागुआ जोब जोबनो फैबाय जेब्ला स्नि सान जोबबाय ओ होनबाना इफोरबायदि ओ दाइनथि दिनाव बेफोरबायदिनो ओ जयै फैसा जों माबा जेनेबा ओ बेदरफोर बायनानै ज' संनानै रायजोआव ज' जायो आरो रायजोआव माने जाय जाय मोसानायाव ओंखारदोंमोन ग्रुपाव इ इ ज' जायो आरो इदिनो ।
जेनेबा खाना बेबायदि जालायबाय पार्टि जालाय लायबाय नङा होनबा नोंथां औ जेनेबा जोंनिथिं जायाबाबो जेनेबा बेबायदिनो जेनेबा स्नि सानखौ जेनेबा साननै बेबायदियाथ' थांखायो ओरैनो जेनेबा थारिख दुइ थारिख नङा नोंथां?
औ
नंगौ नोंथां औ बेबायनो बेनि सानब्रैखौ जेनेबा सानबाखौ जेनेबा जोङो
सानबाखौ जेनेबा जोङो बेबायदिनो मोसानानै जेनेबा थांहोयो आरो दिनखौ ना नोंथां ।
औ ।
ओम नोंथांमोनजों जेनेबा माबायसा ओरैनो?
ओ दाथ' जेनेबा ओ
औ ।
पांसनफोरबो जायो । बैसागुनि मुं
औ जायो नोंथां जेनेबा गामिफोराव जेनेबा गामि टाउनफोरावथ' बेफोरो खम जेनेबा बैसागुआ जेनेबा गामि फोराव हाइस्ट बेबायदि नुयो आरो नोंथां नङा होमबा?
औ
जेनेबा बर'फोरनि जि कालसार हारसाफोराथ' हारसाफोरा एसे बेलेग होमब्लाबो जोंनि बर'निया साबसिन नङा होमबा नोंथां? जेनेबा मोसानाय बेबायदियानो जा औ औ औ
औ
बेनिखाय जेनेबा बेबायदिनो बैसागुखौ जोङो रंजायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ बयबो गावबा गावनि औ खोनादों बयबो गावबा गावनि कालसारखौ साबसिन मोनो बयनि फ्रायबो ओ
औ मोनखायो नोंथां जेनेबा जोंबो बर' जाना बर' नालाय जोंबो बर'नि बेबायदि बैसागु रंजानायखौ जेनेबा जोंबो साबसिन मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ ओ दा जोंहा बैसागुआव ओ खोनादों
औ
औ दा बैसागुआव जोंहा बेदर बेदर बेदर फिसा ओ गोदान बोसोर महरै जोङो फालिनाय जायोना बैसागुखौ ओरैनोथ' गोदान बोसोर होनना बुङोब्ला जानुवारियाव लानाय जायो नाथाय जोंनि ओ आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय गोदान बोसोरखौ जोङो एप्रिलाव बैसाग दनाव जोङो फालियो। ओ बेयावहाय जोङो ओ
बिदिनो जेनेबा औ
बेदर फिसा ज' बिदि रायजो जयै रंजायो आरो मोसालायनाय जायो जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेस दख'ना इफोर दख'ना औ दख'ना गामसा औ दख'ना गामसा दख'ना गामसा गाननानै जेनेबा दख'ना फास्रा सिख्लाफोरा दख'ना गामसा ब्लाउस एफोरबायदि औ गोदान सि गाननानै ओ मोसानाय रंजानाय बयजोंबो ओ गोजाम गोजाम दुखुखौ बावनानै गोदान जों जायखौ बरायनाय एफोरबायदि होननानै बुंनाय जायो। खोनादों ना नोंथाङा? हेल' नोंथां खोनादों ना खोनाया सैबा? हेलौ